नोंथां औ खोनादों ना औ नोंथांनो आङो सख्रि सों नागदोंमोन फैदों ना?
फ्रि दङ।
अ सोल हाय जमनानै अनला खारैखौ आरो साइ माबादि सम फोरमायनो हागोन ना?
नोंथां ओ गिबियावनो आङो अनला ओंख्रिनि बागै फोरमायनोसै।
औ
ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला। अनला ओंख्रिखौ ओ जोङो बायदि बायदिसिनाजों संजायो। जेरै माजों माजों जायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो अन फाख्रि जायो जेरै लाइ बिलाइजों जाजायो जेरै ओ मुला बिलाइजों जाजायो एबा मुला खुथिजोंबो जाजायो ओ लोगोसे लोगोसेनो आरो बायदि बायदिसिना जेरै औवा गाजाजोंबो जाजायो जोङो। लोगोसे जोङो अनलाखौ बिदिबो जाजायो। दा जोङो अनला ओंख्रिखौ अमा बेदरजों माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन नङा होमबा नों नोंथां औ अन गुन्दैखौ जोङो अन गुन्दै देनो थाखाय जोङो गिबि गिबियाव मोननो नांगौमानि माइरंखौ जोङो दसे सम सोमना लाग्रोनाय जायो। गुरै जानो थाखाय बिदि। सोनना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुखांनानै दसे सम फोराननो होयो। राननो होयो जाथे देनायाव मोजाङै गेब्लेयो। बेनि उनाव जोङो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ देंखियाव एबा उरालाव जोङो एबा थफसियाव जोङो नङाब्ला दानि समाव जेरै ओ मेसिनारिफोरजोंबो जोङो देरना लायो। नंगौ बिदि द थांना लानायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला जों अमा बेदरजों संगोन नङा होमबा बिदि अमा बेदरजों अनला खारैजों संनाय समाव जोङो गिबियावनो बिदि देखा लानायनि उनाव अमा बेदरखौ मोजाङै सुना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो ओ एवफ्रना लाग्रोनांगौ आरो
उ
एवफ्रामनानै मोजां एवफ्रामनानै बेखौ बोखांना दोननायनि उनाव जोंङो जेब्ला जोंङो अनला ओंख्रिखौ औवा गाजाजों जायोना अब्ला जोंङो औवा गाजाखौ खौबो एसे थावाव जोंङो एवफ्रांना लाग्रोगोनांगखौ
औ
ना लाखांनायनि उनाव जोंङो बेवहाय नांगौमानि खि नाखौ दैखौ होनांगौ दैखौ होनायनि उनाव जों बेवहाय खारै संख्रि होगोन खाराय संख्रि होनानै जोंङो गोदौबाय थानो होगोन गोदौबाय थानाय समाव जोंङो जा अमा बेदर एवफ्रामनानै लाखिदोंमोन बेखौ होगोन होनायनि उनाव जेब्ला दसे सम्र गोदौवो अब्ला जोंङो अन गुन्दै देरना लानायखौ जोंङो मोजांङै फिदिंनानै सारना लागोन थाइसे जाब खावनो होयोब्ला अन गुन्दैयाथ' ओ बेदर बेदर खागोन नालाय बेनि थाखायनो जोंङो बेखौ ओ मोजांङै सारनानै होनांगौ माने थाखैबाय बायदि बिनि उनाव आरो ओ बिदि मोजां खारै संख्रि नायबाय बिनि उनाव खारै संख्रि नायनायनि उनाव अनला ओंख्रि बेखौ मोदोमनो थाखाय जोंङो गंगार दुन्दिया एबा जा लकेल दुन्दिया मोनो बेखौ होनाय जायो आरो मोदोमनायनि थाखाय लोगोसेनो मोदोमनो थाखाय जेरै बानलु सामब्राम पियास जेरै जाब्रां बायदिसिनाखौ जोंङो होनाय जायो मोदोमनो थाखाय ओ बिदिनो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो ओ सबाइजों साम'जों माबोरै संङो होनोब्ला गिबियावनो सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंङो जोंनो साम'खौथ' नांगोन नङा होमबा बिनि थाखायनो जोंङो ओ जा जानायनि साननि गिबि सानखालि जों साम'खौ ओ दैखरनिफ्राय एबा दैमानिफ्राय लाबोनायनि उनाव जोखौ जों बेखौ हरफामानि सोमनानै लाग्रोनांगौ हरफामानि मानो सोमनानै लागो नांगौ होनोब्ला ओ साम'आवथ' गोबां मैला थायो नालाय बे मैलाखौ खानो थाखाय जों हरसे माने सोमनानै लानाय जायो। ओ बिदि सोमना दोननायनि उनाव जोङो ओ बेनि उनावहाय जागोन सानखालि जोङो साम'खौ मोजाङै मनायाव सोनानै एबा गुबुन गुबुन आयदाजों जों बेखौ मोजाङै हुनानै सुनानै लाग्रोनांगौ। बिदि सुना‌ लाहा नायनि उनाव जों बेनि ओ जा ओ खुगायाव गालगाब दङ नालाय बेखौ बोखार गौ लोगोसे बिनि जंफारखौ दाननांगौ। आरो जंफार दानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरो खेबसे मोजाङै गोजों जाखांनाय बायदि आरोबाव खेबसे मोजां सुनानै लाबोनांगौ।
औ।
बिदि सुखांना लाबोखांनायनि उनाव जोङो सबाय ओंख्रि संनो थाखाय नांगौमानि खिनाखौ खाथियाव लाजोबनानै लरायाव जोङो ओ दै होबाय दै होनानै जों सबायखौबो मोजाङै सोमनानै लानायनि उनाव सुना लाबाय। सबाय निजा गोसोम गोसोम जों बि गुर थायो बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ खारहोनो होबाय। आरो होनायनि उनाव जो जों बेखौ उम सुखांनायनि उनाव दैजों सबायजों गोदौनो होगोन जेब्ला गोदौवो गोदौनानै सबाया रुइनाय समाव जोङो एसे खारै सं ख्रि नांगौ मान खिनाखौ होगोन। ओ गिबियावनो गिबियावनो जोङो साम'खौबो एवग्रोना लागोन। साब'खौ एवफ्राना बो खांनायनि उनाव बिदि दै होखांना गोदौनायनि समाव जोङो नांगौमानि खिनाखौ खारै संख्रिखौ होनायनि उनाव जेब्ला सबाया रुइयो अब्ला जोङो साम'खौ बेवहाय गारनानै होनांगौ। ओ बिदि होनायनि उनाव जेब्ला गोदौबाय थायो गोदौबाय थानानै जे ओ गथा जायो अब्ला जोङो खारै संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौ नायनायनि उनाव जोङो बेवहाय मोदोमनो थाखाय माइ मसला जेरै बानलु हायजें सामब्राम पियास जाब्रां बेफोरखौ होयो लोगोसेनो ओ मोनहां मोनहाङाव जोङो मोदोमनो थाखाय गंगार थुन्दिया लोगोसे दा जोङो बाजाराव बायना मोननाय लकेल थुन्दिया एबा न'आवबो आबादाव फोनाय थुन्दिया बेखौ जोङो मोदोमनो थाखाय होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ सबाय ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
नि ओनसोलावहाय‌ ओ जोंनि ओनसोलावहाय जेरै माबायदि संनाय जायो होनोबा नोंथाङा जाबायदि होनदों जोंनियावबो बेबायदिनो संनाय जायो ओ थेवब्लाबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिर खोथानोसै
औ
बिनिहायो ओ दा अन गुन्दै जों जेनेबा अनला ओंख्रि संनो बे जाबायदि नांगौ बेखिनि माइरंखौ जों लाबाय दानानै बे माइरंखौथ समनि थाखाय जोमना दोननांगौ औ सोमना दोननानै बेखौ दसे सम रुइहैनो दोनबाय आरो सोमनानै औ आरो बेखौनो होननानै आरो दसे सम देनानै बेखौ आरो थेखांबाय जोङो थेखांनानै बेखौ मोजाङै सुना लाबाय आरो सुना लानानै बेखौ सान्दुआव एसे फोरानबाय फोराननानै बियो बियो फोरानना हो आरो बे रानस्रावगोन आरो जेनेबा रानस्रावनायखौ जोङो रानथावबा बेखौ ओमफाय देनो देनो गोनां जायो आरो देनाया गोदो जोङो थफसियावनो देनानै जोङो अन गुन्दैखौ देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुग खौ जोङो फ्रायानो मिक्सार मेसिङाव देनानै अन गुन्दैखौ देनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो दानि जुगाव अन गुन्दैखौ जों मिक्सारावनो देना जायो बेनिफ्राय मिक्साराव देना लाबो बाय देना लानानै बेखौ दोनथ'बाय। एसे दोनथ'नायनानै मा होनो
औ' नींथां। औ नोंथां ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ' अनलाांओंख्रिखौ माजों जायो फोरमायदो।
औ' अनला ओंख्रिखौव मानो म होनानोबा जोंनि ओनसोलाव अमा बेदरजों आरो दाउ बेदर बिदिनो आरो
औ'
खोनादोंना नोंथाङा ओ। माथा एम्फौ जों जानाय जायो आरो बायदिसिना जोङो गोथां मैगं थाइगंजों जानाय जायो। आङो दाउजों अनलाजों मादि सङो होनबा आं बेखौ फमाय नखि से जोङो जाबायदि दानि आङो बुंखबाय अन बिखौ जेरै नांगौ बायदियै माइरंखौ लानानै जोङो बेखौ दसे सम सोमना दोननाय जायो। बेखौ सोमना दोननानै बेनि बेखौ आरो सोमना दोननानै दसे समनि थाखाय सोमना दोननाय बेखौ
मा लाना फैयो
स मोजां आंनि सुनालखौ दसे खमाय ओ फुरानखौ बिक्सारि एबा थबसेयाव देना लानायस जायो देनानै अन गुन्दै खालामनानै जोंङो बेखौ दसे सम दोनथ'नाय जायो दोनथ'नानै ओ जों आरो दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौ दाउनि ओमफ्राय गोदानानै जोङो बेदरखौ गोदाना लानाय जायो आरो।
औ
बेखौ आरो ओ
अर आव होनाय बेवहायाय जोंङो थाव होयो। बेयावनो आरो माबा मस्ला होनानैनो बेदर एसे सम एवफ्रामना लानाय जायो आरो एवफ्रामना लानो नानै जोंङो बेखौ एफ्रामखांनानै मोजांङै एवफ्रामनानै बेखौ जों दोनथ' दोन्थ'नाय बेयाव आरो जोङो बे सारायखौ जोङो आरो आख्लायनानै आरो मोजाङै जेनेबा थावा थायि बादि बेखौ आख्लायनानै जोङो दै होनाय जायो बेवहाय। दै हो होनानै जोंङो खारै एसे होनानै आरो संख्रि एसे होनानै जों गोदौ गोदौनाय होनाय जायो आरो दैखौ गोदौबाय थानाय समाव आरो जोंङो बेखौ बहुद गोबाव गोदौ होनानै जोङो अन गुन्दैखौ होना होनाय जायो गोदौबाय थानाय समाव अन गुन्दैखौ होना होनानै आरो दसे सम गोदौनो होना नै बेनि उनाव जोंङो बेदरखौ होना होनाय जायो। आरो बेदरखौ होना होननानै बेनि उनाव जोंङो माइबा माइ मु बायदि होनो हायो लास्टावहाय होनानै जेरै दुन्दिया आरो आरो बिदिनो जोंहा मस्लाफोर बिफोर बनानै संनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो, औ बावहाय अनलाजों दाउजों माबायदि संनाय जायो होनम्बा बेबायदिनो संनाय जायो
औ बिदिनो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि आइदाखौ बेखिनिया दोनथनोसै नामा नोंथां? औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा बोनो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै संङो एबा मा मा बाहायो नो बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर नोथां।
औ जोबोद